जोन ह खान्था
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय थाबाय मोनाबिलि सम मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिमबो हामलायनाय थाबाय ओ आं नोंथांनाव मोनसे खोथाखौ सावरायनो होनना कल खालामदों आरो
औ औ
बेनो जाबाय मा बे जोंनि बर हारियाव बे जौ जुवा जौ जुवा होननाय जिनिसा गोबां जोंनि हारिखौ जौगानायाव हेंथा लाबोयो नालाय
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनि बायदिबा बे जौ जुवा जिनिसखौ जोङो माबायदियै होबथानो हागोन बेनि सायाव नों नोंथांआ एसे खेंखोरथि होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां अब्ला बिदिबा जागायनोसै आङो
अ
जौ जुवा
औ
यजोंनो ल लांगोन जौ जुवा होनोब्लाथ जोंनि जोंनि बर
ओ जोंनि बर' समाजाव गोबां गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जौ जुवा गेलेनाय बा जौ लोंनाय बेफोरो सोलिबोगासिनो बर'नि हारिमुआवहाय।ओ जोंनि बर' न'खरफोरावहाय गोबां बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जौ सावो बा बेफोरबायदि निसा मुवाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। ओ बेफोरखौहाय जोङो होबथानोब्ला जोङो दायो गाव गावनि ओ नखरखौनो जोङो गाव गावनो हमदांनो नाजानांगोन। जे बे ओ जौ गेलेनाय जौ लोंनाय बा जुवा गेलेनाय बेफोरजों बेसेबां ओ गावो गाव ओ गावनो बेसेबां गोग्लैसोनानै थादों बा आंनि हारि या बा आंनि न'रा बेसेबां गोथौआव गोग्लैसोनानै दङ आरो गुबुन हारिया बेसेबां जौगानानै थांखो बेखौहाय जोङो गावनो सनानै ओ नायबिजिरनो रोंनाय जानांसिगोन ओ बेखौ जोङो नाय जिरनो बा गुवारै साननो थाङोब्ला जोङो सेथियावहाय सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ थायोब्लासो गियाना फैयो नालाय।ओ बिनि ओंखायनो जोङो बयबो सोलोंथाइखौ लानांगौ। अब्लासो सोलोंथाइ औ सोलोंथाइया थायोब्ला ओ जोंनि बर' समाजावबो गोबां बिदिनो सोलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोन गोन जोंनि बर' समाजावहाय गोबाङानो एसेल' फरायनानै बा क्लास ओइट नाइन फरायनानै बा मेट्रिक फेल जानानै बे बेफोरबायदि फरायालासिनो थायो आरो ओ बेफोर बेबायायदि आद्रा फरायनानैहा जों गोबां बिदिनो मा मावगोन मा थागोन बेफोरबायदि बेखार जालाङो आरो बिनिखायनो ओ जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा बा सेंग्राफोरा बा न'खरफोराव बिदिनो जौ फाननाय ओ जुवा गेलेनाय लोगोफोरजों थांनाय बेफोरबायदिफोरा जायो आरो ओ बिनिखायनो जोङो सेथियावहाय सोलोंथाइखौ जोङो बयबो लानांगौ गौ बा गाव गावनि ओ गाव गावनि बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ माबोरै होनांगौ बेखौहाय माबोरै जोङो गाइड लानांगौ बेखौहाय एसे सानखांनांगोन बा ओ बिमा बिफायाबो एसे जे ओ नायनांगोन आरो
नायनांगोन औ
औ ओ आंनि गथ'आ मा समाव सोरजों थांदों बा सोर लोगोजों थांदों बेसे समाव न'आव फैदों बेसे समाव थांदोंमोन बेफोरखौहाय जोङो जोथोन लानांगौ गोन ओ जोंफोरो एसे थाल‌‌' थायोब्लासो जोंनि गथ'फोराबो एसे गिनाय जायो उम आलाहादा एगारनानैहोयो अब्ला जोंनि गथ'फोराबो बिमा बिफाखौ गिया आरो दानि जुगावथ' थ' गोबाङानो बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौबो लाया बा गोबां औ गोबां बिदिनो फरायनो बानाय बा बिदिनो बायदिसिना जौ लोंनाय गानजा सोबनाय दे राय जोबनाय बेफोरबायदि खालामो आरो उम बिनिखायनो बिमा बिफायाबो एसे जोथोन लानांगोन बा गथ' फोराबो एसे बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ खोनासंनांगोन आरो न'खर न'खर जोङो बर' बिमाफोरा जौ संनाय बा सेरेप सावनाय बेफोरखौहाय जोङो गाव गावनो बन्द' खालामनांगोन आरो अब्लासो जोंनि बर' समाजावहाय बेफोर गाज्रि हुदाफोरा गोमोरलांगोन ओ आंनि आंनि बुजिनायाव आङो बेसांखौ फोरमाय बाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन
औ आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोना एसे गोजोनबाय गोसोखो ओ जेनेबा बाथ' नोङो जौ जुवाया जोंनि हारिमु जोंनो थाफानाय होनबाबो बारा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा
औ औ नंगौ नोंथां
लोंनायाथ' थाखायो थेवब्लाबो बे ओ एसे बारा जायो नालाय जोंनिया दा फुजा मारा एख' बा बेबायदियाव माने ओ रुवानि दखान गलाया बांद्राय जायो फारसेथिंजाय बा आरो जुवा होआबा जोंना फुजाखौनो खुंनो हाया सामलायनो हाया
औ औ नंगौ नोंथां
जोंनिया ससेेलावबो एसे एक्टिभ जानांगोन आरो बिमा बिफाजों लोगोसे आननि साननायाव ससेला एटिभ माने जेनेबा मोनसे रायजोआव मोनसे ओ फुजा फाथिदों बा माबा मोनसे फांसन फाथिदों बेहाय जोङो माने बेै जुवा होननाय जिनिसखौ ओ लाबोनो नाङामोन नाङा आरो माने
औ औ औ औ नोंथाङा बेयो सैथो खोथाखौनो बुंदों
बेफोर गोबां खहा खालामो मानो बेफोरो जेनेबा ओ नख'राव ओ जोंथ' दा आबाद मावनानै जायो नालाय थाखा फैसा गैजोबा एसे एनै रां मोननायखौ बा मेलायाव जुदि थांनानै नोङो जुवानि नामाव जुदि रां रांखौ खेदाय होयोब्ला बे न'खरा माने उथिखांनायावबो जोबोर प्रब्लेम जायो आरो बेनि खायनो फुजा माराय जायोब्लाबो आंनि मथे बे ओ जुवा होननाय जिनिसखौ लाबोनो नाङा आरो
औ औ लाबो नाङा
औ लोंनायाथ' नोङो बे गामि गामि साव बानायखायो नालाय गामि गामि बानायनायाव बो खहा दोङो खिन्थु जोंथ' दा बेखौ ओ होबथानोबो हाद्रायला लोंनायखौ खिन्थु बे जुवा होननाय जिनिस गोसो जायोबा हमथानो हायो आरो नोंथाङा मा सानो
औ हायो नोंथां माने जोंनि लिडार्स फोरा बा जोंनि एसे गेदेर गोलाव मेगन नु नाय मानसिफोराहाय ओ बुजि नांगोन आरो बे जुवा होननाय बुस्थुखौ फुजा खेराइायाव होयोब्ला जोंनि इउथ्सफोरा बा जोंनि न'खर फोरा माबोरै ओ ओम गा हायाव गोग्लैलांगोन बा गाज्रि ओ आब हावाया गुबुंले जागोन बेफोरखौहाय साननांगोन आरो ओ माने गाव गावनि मुलाम्फानि थाखायल' बे फोरखौ होयोब्ला जानाय नङा आरो नोंथां औ गाव गावनि मुलाम फाखौ नायनानै बा गावनि थाखा फैसा आरजिनो बेफोरखौल' साननानै ओ गुबुननि न'खर बा गुबुननि लाइफखौहाय बरबाद खालामनाया बे मोजां नङा आरो आंनि थाखायबा
औ औ नंगौ थिगानो दङ दा बेफोरबायदि खौ जों लाइमोनफोरा ओ माने ओ जानांसिगोन आरो ज' जानांसिगोन बेबायदि खबा माराय फुजा बेफोरबायदियाव जुवा लाबोनायखौ दा जों नों आं बाय दियानो होबथानो सेस्था खालामनांसिगोन आरो माने आंनि साननायाव बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेफोरबायदि जिनिसा जायोना जाया
जायो नोंथां।
औ
औ गोबां बिदिनो फुजा ओ बिदिनो फुजा मेला बा ओ फेस्टिभेल जोंनिथिंथ' भैरबकुन्द'आव खाथि जायो नालाय ओ बेफोरावहाय जोंनिया फेस्टिभेल जायो। बेयावहाय एसे गाज्रि रोखोमैनो जानाय लोंनाय आरो ओ जौ जु ओ जौ लोंनाय बा जुवा गेलेनाय बे बेफोरबायदिया सोलियो आरो ओ नाथायबा बेखौ औ औ सोलियो नोंथां।
औ
नाथाय बेखौ जोङो होबथा होबथानो होनब्ला हायो जोंनि लिडार्सफोरा माने बे बुस्थुखौहाय बन्द' खालामनांगौ बा बेखौ ओ लाबोनो मोना होननानै बुङोब्लानो एसे लिडार्सफोरा बुङोब्लानो माने लाबोनो हानाय नङा आरो औ नाथायब्ला जोंनि लिडार्सफोराबो मानो गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय सो बेफोरखौ लाबोनानै होयो आरो उम औ औ औ बिनिखायनो औ बांसिन औ बांसिन गाव गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबायदि खेलाफोरखौ होनाय जायो आरो
औ माने लिदारफोरखो बे खेला होग्राफोरा बायना लानाय बायदि जाहैबाय आरो बेबायदि सि स्किमाव जायो आरो जोंनि बर' समाजाव दा दा जोङो बेफोरखौ नायनो दा गावबा गाव साग्रिद जानांसिगोन बा न'खर न'खराथ' जों साग्रि जानांगोन बा जोंनि साय जाय बेबायदि नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनिसाय मेगन नुग्रा बा लिदारफोरा बेफोर जिनिसखौ गावसोरसो इनभल्भ जानानै माने लाबोहोयो बेफोर बुस्थुखौ जोङो रायजोआ ज' नांनानै
औ औ
थांखि लानांसिगोन आरो
औ औ
ओ जिनिसखौ नोंथांदो रायलायना मोजां मोनबाय आसा खालाम उनावबो मोजाङै रायलायबावनो हागोन
औ औ
फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा बे जोंनि लाइमोनफोरनि
औ औ औ जोंनि लाइमोनफोरखौ होब थानो थाखाय ओ जोंनि गामिनि ओ मा एसे मानिजानाय बैसो गोनां सुबुंफोराबो बेफो खामानिखौ होबथानो हायो ओ गाव गावनि बिमा बिफाखौथ' खायसे मानिनो नागिरा नालाय ओ ओ बिनिखायनो जोंनि औ गामि फोरावहाय एसे मानिजानाय गिजानाय एसे ओ बैसो गोनां मानसिफोरा बेफोर खामानिखौ खाथि खालानि जो फुजा खेराइ जायोब्ला बेफोराव थांनानै माने गामि गामिनि सानैसो लिडारफोरा ज' जानानैहाय बेफोरखौ होबथााहैयोब्ला माने बेफोर ओ गाज्रि ओ जौ जुवाफोरा एसे होबथानायनि होबथाजानायनि लामायाव थांगोन आरो औ आंनि साननाया बेस
नोंथां रायलायनो मोनना गोजोनबाय दिनै समाबो बारा आंनिया दोनथ'नोसै होमबा नो मालाबा सम मोनोबा रायलायबावनोसै गोजोननाय थाबाय होमबा औ दे